हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना
औ खोनादों
बिदिब्ला जोङो दिनै इन्दि खुन्दुंनि सोमोन्दै सावरायलायनायनि
औ राय्लायनो हागोन
औ इन्दि खुन्दुङा जादों बा इन्दि जिया जादों जोंनि बर'नि मोनसे आंगो जि होननानै जों बुंनो हायो
औ
जे इन्दि जि बेखौ जोङो माबोरै दिहुनो माबोरै दिहुननाय जायो बे जिखौ माबोरै दायो मा मा रोखोमनि बे इन्दिनि फ्राय जि दायो आरो जों मा मा समाव फोरखौ गानो जोमो आरो ओ इन्दि रोसि ओ बे इन्दि जिया ओ जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथार जोङो बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायज्लायगोन नोंथाङा नोंथाङा जि मिथियो बेखौनो एसे बुंनो हागोन नामा जे इन्दि जि इन्दि जि बा इन्दि खुन्दुं बियो माबोरै जागायजेनो
औ जेब्ला जोङो इन्दि इन्दि जि होनो अब्लानिया जों मोनो जे बे बर'नि मोनसे मोजां आरो बर'आ जोबोर ओ बे इन्दि हि होमबला बेयो दाम गोसा जायो आरो बे खौ जोङो जागायजेननाय फ्राय नायोब्ला जों नुनो मोनो जे बेखौ लाथा एम्फौ बे लाथा एम्फौआ जि सिखिरिनिफ्राय होनानै लानानै जि एम्फौ जानानै आरो बे लाथा एम्फौआ जि सिथोब आ फिथोब लायो बिनिफ्राय बियो बेखौ इन्दि हिखौ बे फिथोबनिफ्राय दानानै बेखौ लानाय जायो आरो बिनिफ्राय बेखौनो खुन्दुं बनायनानै बे इन्दिखौ बनायनानै मोनसे महरै बनायनानै लानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों गोबां जेरै जोंनि बर'फोरा इन्दि फालि दिहुनो सोरबा इन्दि दख'ना दिहुनो बेखौ जोङो नुनो मोन्दों दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा? नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ जे इन्दि खुन्दुं बेखौ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय थारैनो बिबाय दिनो बनायनाय जायो नोंगौ ओ। जि सिख्रि मोनसे रो खोमनि ओ जिब बे एम जे एम्फौ लाथानिनो फिथोब बे खौनो ओ गोबाव सम सम बिदि खुन ओ आल गायनानै दाननायखौ जों नुनो मोनो जे गोबाव जायोब्ला बे एम्फौ लाथानि फ्रायनो बे जि फिथोब बिनिफ्रायनो सिख्रि महरै ओ बे फिथोबनिफ्राय ओंखारबोयो जेब्ला बे सिख्रिया ओ ओंखारबोयो अब्लानि खौ मोनसे मोजां बाहोनानै दोनो आरो बे सिख्रियानो बिदै दैयो बे बिदैनिफ्रायनो ओ गफायनानै एम्फौ लाथा फिसा फिसा जायो आरो बे जेब्लानि खि बे एम्फौ लाथाया उम आ ओ बे सिख्रिनिफ्राय जेब्ला आ दैनाय बिदै बियो गफायनानै एम्फौ महर लायो होमबानिया बेखौनो मोजाङै आरो लानानै बेखौनो ओ ओ फेदेरो जोंनि बर' फोरनि गेजेराव बेखौनो नुनो मोन्दों। आरो बे जि एम्फौ ला था बियो बिनो इन्दि बिलाइ ओ आरो खारं खारं बिलाइ आरो बिनि अनगायैबो माखासेफ्रा थासंनि बिलाइ बेखौ होनानै बिखौ ओ एम्फौ लाथाखौ फेदेरो समजों लोगोसे बियो देरनानै ओ मोनसे मोनसे समायावहा बियो जानायखौ नागार गारो अब्लानिया बेखौ ओ माखासे बे गोरान बिलाइ गोरान बिलाइयाव जेरै थालिर बिलाइ गोरान ओ मोखोना बिलाइ गोरान बेयावहा बोखानानै दोननाय जायो आरो बियो बेयावनो फिथोब खानानै थायो जेब्ला बियो फिथोब खायो होमब्लानिया बे फिथोबखौ दलद बोखानानै हा ओ दोनो आरो बे बेखौनो ओ बिनि ओमफ्राय जि एम्फौ लाथा बेखौ जोङो ओरैनो गारा जोङो एम्फौ लाथाखौबो जों जायो बेयो जोंनि बरनि बे जानाय बेयाव गोग्लैयो बे एम्फौ लाथाया आरो जे बे फिथोब बे फि फिथोबखौबो जोङो गारा बे फिथोबखौनो ओ बिदिनो बे फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननाय जायो खुन्दुं दिहुननो थाखाय बे फिथोबखौ दै गुदुंङाव सोमनानै बिनिफ्राय जि ओ मोनसे लामा थायो बेखौ नागिरनानै ओ बो बिदिनो मोनसे मोनसे जिथु ओ बे फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननाय जायो खौ ओ खुन्दुं लुनाय होननानै बुंनाय जायो थिग बेबायदिनो बे खुन्दुं लुनाय खामानिया जाखांनायनि उनाव जेब्ला बे खुन्दुङा दिहुनजायो होमब्लानिया बे खुन्दुंखौनो ओ जि दानानै
औ
बर'फ्रा गानो बेखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुब बोदों आरो दानि दिनावबो बियो सोलिगासिनो दङ बे इन्दि जि खुन्दुं ओ बिनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि जि जिफोर दानानै दिहुननायखौ नुनो मोनो जेरै इन्दि खुन्दुंनि फ्रायनो इन्दि दख'ना इन्दि फास्रा आरो इन्दि गामसा साबो ओंखारो आरो ओम जि बेखौ प्लेनहै दानानै दायो कट हिसाबै हौवासा हौवाफ्राबो गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे इन्दि जिनि जि बेसेन बियो गुबुन जिफोरनिख्रुइ आलादा जायो बे इनदिया जोंनि थाखाय बेसेन गोनां होननानै नानै मिथिजायो आ आरो आरो बे इन्दि जिया गरमनि सम समावहा ओ थान्दा होयो गानो गर' जेब्ला गरम ज होमबनिया जोङो गानबोला बा जों जोमबोला बे जोंनि देहाखौ जों गुसु मोनो आरो जेब्ला गोजां बोथोर बे समावबो बे इन्दि सिया जोंनो गुदुं होयो बेबायदिनो गरमनि समाव थान्दा थान्दानि समाव गुदुं बे इन्दि सिनिफ्राय जोङो मोननो हायो हायो बिनिखायनो इन्दि जिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां होननानै
औ
दायो नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानो नामा?
नंगौ नोंथाङा जि बुंलांबाय जि ओ इण्डिया बबेनिफ्राय जायो माबोरै जायो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो बुंलांबाय बेयो सैथो बाथ्रा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो बेबायदि ओ लुखांनानै गावनि आखाइजों बानायनानै जि इन्दि खुन्दुंखौ बानायनानै जि हिसान दानानै जि दख'ना बानाय बानायनाय जि फालि बानायनाय बे हाबाफोर खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बेजोंनो आ खालामना लादों आरो गोबां न'खरफोरा जोंनि बर'फोरा बे इन्दि लुखांनानै बे जि लाथानिफ्राय जि फिथोब जाहोनानै आरो बेफोरनिफ्राय बोखांनानै जि फिथोबनिफ्राय जि ओ खुन्दुं बानायनानै जोंनि बर'फ्रा गावनो जि आ आ दखना आरो बे जोमनाय हिफोरखौ बानायनानै लानाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरा जौगादों आरो न'खर सालायनोबो बेजोंनो थांना थानायनि राहाखौबो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि खालामबोदों बेनि खायनो बे इन्दि आ हिया जोंनि लागै जोबोद मोजां आरो जोबोद गोनां आरो बे इन्दि हिखौ गानोब्लाबो जोबोद मोजां नुयो आरो समायनाय नुयो आरो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बेयो ओ गोजां बोथोर टाइमावबो जे मोजाङै जेनेबा कम्फर्टेबोल मोजाङै गाननो आराम मोनो बेखौ बुंदों आरो गोलोम बोथोर टाइमावबो गाननो आराम मोनो बेखौ बुंदों बेयो सैथ' बा थ्रा आरो बेखौ जोंनि बर'फोरा गावनो दानाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोंनि बर'फोरानो आ सिगां खालाम ग्रोनानै बनायनाय जों बेखौ नुनो मोनो। दा आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबा फोर बुंबावगोन नामा?
औ ओ जि इन्दि जि बियो जों बर'फोरनिल' दायो आंगो ओ होननानै जोङो आ जों साननो हाया मानो होनबा जि इन्दि जि बि जोंनि थाखायल' जोंनि थाखाय आंगो बे थ' नंगौआनो बिनि अनगायैबो गु बुन मानसिफ्राबो बा गुबुन हारिफ्राबो दायो बे इन्दि जिखौ गोबांथार अनसायबोगासिनो ओ जेरैहाय जोंनि बर'फ्रा इन्दि जिनि दखना गामसा बिदिनो आर'नाइफोर स्राफोर आरो लोगोसे कटफोर बेखौ जेरैहाय जोङो गानो गुबुन हारिफ्राबो दिनै बे इन्दि जिनिनो ओ मेख्ला सादरफोर ओ बा गुबुन गुबुन गावसोरनि ड्रेसफोर सुनानै बेबाय दिनो गानदों दिनै इन्दि जिया आ जिहेथु जोङो इन्दि जि बेखौ जोङो दायो बेखौ जोङो गुबुननोबो जोङो गोबां बेसेन गोसायाव जोङो फानहरो आरो बे इन्दि जिनि गेजेरजों बियो मोनसे ओ जोंनि लागै मोजां मोनसे फाला बेखौबो जोङो बुंनो हायो जि थ गुबुन जिफोर दानानै ओ जेसेबांखिनि फैसाफोर मोनो ओ दानानै गुबुन फानोबा जेसेबांखिनि बेसेनाव गुबुना बायो ओ बेनिख्रुइ इन्दि जिया एसेब्लाबो बारासिन जायो। आरो बे इन्दि जिनि अनसायजानायाबो बांसिन बिनिखायनो इन्दि जिनि फालांगिया ओ जोंनि गेजेराव माने ओ बेसेन गोनांसिन बा मोजां मोजांसिन जानानै फैदों आरो जि बे इन्दि जि इन्दि जिखौ दानाय समावबो माने ओ खस्थ आबो एसे बारासिन जायो मानो होनबा गुबुन खुन्दुंफोरखौ डाइरेक्टहै दानो हायो नाथाय इन्दि जिखौ ओ दानायनि सिगाङावनो जि खुन्दुं बेखौ मोजाङै मार होग्रोनो गोनां जायो बिनि उनाव सान्दुंआव फोरान उनावसो बेखौ ओ मुस्रायाव थानानै ओ बेबायदिनो सोंनानै दानाय जायो। बिनि प्रसेसा एसे गोलाव। बिनिखायनो इन्दि जिनि बेसेनाबो बारा। आरो बिनि अनगायै नोंथाङा मा फोर बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथाङा जि बुंदों बे सैथो बाथ्रा दिनै जि इन्दि बिनि बेसेनाबो दाम गोसा आरो जोङो जि बिनि जोङो आरनायानो आरनाइ बानायोब्लाबो दखना बानायोब्लाबो फालि बानायोब्लाबो बे इन्दि हिनि दामा एसे दाम गोसा जायो जों बेखौ नुनो मोनो। मानो होनबा बे इन्दि हिया जोबोद मोजां आरो गाननोबो थाखाय जोंनि थाखाय मोजां जों बेखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि बरफोराल बेखौ दानाय खौ जों नुनो मोनाखै। आरो गोदो गोबां समनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो बर'फोरा बेखौ दानानै यै खांबोदों आरो न'खर सोलिबोदों बेजों लोगोसे गुबुनफोराबो बिनै बे इन्दि हिखौ दानानै बेबायदि फालांगि खालामनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो। बे इन्दि हिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बर' हारिया बे इन्दि हिखौ दानानैनो दिनै न'खरखौ फसंनाय आरो न'खरखौ जौगालांहोनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आं दिनै बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै आङो।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायज्लायनायखौ जों एसेयावनो दोन थ'नोसै।
ओ दे उम गोजोन्थों।